खोनादोंना नों?
ओं नोंथां खोनादों।
औ दसे ओ सम रायज्लायनो सम मोनगोन नामा?
मोनगोन नोंथां मोनगोन।
औ।
अब्ला जोंङो सावरायगोन जिहेथु दैबानि सायाव दैबानानि सायावनो सावरायगोन जोंङो।
औ
ओरैनो दैबाना होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंनि आसामजों लोगोसे गासै भारत बरर्स'आवनो जिथु आथिखालाव अखानि बोथोर एबा दैज्लां बोथोर
नंगौ नंगौ
नैबे दैज्लां बोथोराव ओ गासैबो ओनसोलाव ओ नङाब्लाबो माखासे मानि जि गोथौ ओनसोल
नै बादि ओनसोलफोराव माखासे मानि गोबां अखा हानायनि जाहोनाव ओ दैबाना सोमजियो
ओ नैबे दैबाना सोमजिनायनि जाहोनाव ओ जिहेथु माखासे मानि जि फुख्रि दैमा दैसा बान्दो बानला हाग्रा बंग्रा बायदिसिना लोमसावनानै ओ जोंनि जि थाग्रााखुलि एबा गामि ओनसोल ओरैबेसिम सफैनानै जोंखौ माखासे मानि खहा खालामनो हागौ।
नंगौ नंगौ
बेफोर माखासे मानि खहा माने बेफोरो जिहेतु जि मिथिंगायारि दैबाना मिथिंगायारि दैबाना होननानै बुङोब्ला जिहेतु ओ सरासनस्रा अखाजों बानानै बाना जानाय आरो बेनि अनगायैबो जे आर्टिफिसियेल फ्रुट ओ आर्टिफिसियेल होननानै बुङोब्ला जि अखानि दैबानानि अनगायै ओ गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन ओ गोजौ ओनसोलनिफ्राय ओ एसेल' बिबांनि अखा हानायावनो ओ बोहैबोनानै जोंनिसिम जि लोमसावफैनाय नैबादि थासारि जों माखासे समाव नुनो मोनो। बेनिनो मोननैबो जिहेथु मिथिंगायारि दैबाना आरो आर्टिफिसियेल दैबाना नैबेफोरो जोंनि थाखाय माखासे मानि खहा नैबेखौ लाबोनानै फैयो जायनि जाहोनाव गोबां लाख लाख बा रोजा रोजा सु बुंफोर नैबे सुबुंफोरनि सायाव ओ गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो। गुबैयै ओ दैबाना होननानै बुङोब्ला
दै बानाया जोंनि सुबुं माहारिखौ गुबैयै माखासे माने जेंनायाव खोख्लैयो जेरैहाय फरायसालि न' बां लामा दालां बेबादिनो जिहेतु आथिखालाव दैज्लां बोथोर आबाद मावनायनि सम नैबे आबादफोरखौ लोमसावनानै जोंनि जे आबाद फोथार नैबेफोरखौ सिलिंखार खालामनो हागौ बेबायदिनो गोबां न'खरफोरा जे गावनि न' बां बेसेन गोसा बेसादफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जानो हागौ। मानो होननानै बुङोब्ला जि दैबाना नैबे दैबानानि जि दाहार नैबे दाहारा जोंनि न' बांखौ खुरखालांनो हागौ जोंनि थाग्रा खुलि नैबेफोरखौ खुरखालांनो हागौ। बेबादिनो जि ओ आबादारिफोराबो जि बिसोरनि आबादफोरा खहा जायो। जिब जुनारफोर जिब जुनारफोराबो ओ माखासे मानि जि खहा जानो हागौ। मानो होननानै बुङोब्ला जे हाग्रा ओनसोलाव गोबां बिबांनि जि अखा हानायजों लोगोसे जि दैबाना जायोब्ला जिब जुनारफोरा बोहैलांगारनो हागौ। होमबा ओ बिथांमोननि जि जिउ खहा ओ नैबेफोरबो जानो हागौ। थिग बेबादिनो ओ दैबानाया ओ बेरामफोर लाबोयो। ओ जेरैहाय ओ आं बावैसो सिगां बुंदोंमोन बे आर्टिफिसियेल नैबेबायदि जे आर्टिफिसियेल दैबाना ओ नैबेबायदि जायोब्ला जिहेथु गुबुन जायगानिफ्राय ओ दै बोहैबोनानै माखासे मानि गेसाव सेवनाय ओ मुवा बेसाद जिब जुनारनि गोथै देहा नैबेफोरो ओ जोंनिसिम ओ बोहैबोनानै जे माखासेमाने बेरामफोर नैबे बेरामफोर लाबोनानै होफैनो हागौ। जायनि थाखाय ओ जोंनि सुबुं माहारिया ओ माखासे माने जे जेंना जेंसि नैबेफोरजों ओ गोहोम खोख्लैनो हागौ ओ अब्ला इ दैबाना ओ नैबे मिथिंगायारि दैबानानि अनगायै जे आर्टिफिसियेल ओ दैबाना बा गुबुन जायगानिफ्राय जे बोहैैबानाय दैबाना ओ एबा मिथिंगायारि दैबाना ओ नैबेफोरखौ ओ माबोरै होबथानो हागोन होननानै नोंथाङा सानो एसेब्लाबो?
ओ आथिखाल समाव ने दैबाना होबथानाय ओ आरो बेनि राहाफोरनि सोमोन्दै जे नोंथाङा ओ फोरमायथि खावलायनाय हिसाबै दा
औ
जोङो बाना होनोबा ओ बेयो मोनसे बांसिनै बुंनो थाङोबा मिथिंगायारिनि मोनसे जाथाय नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ थारैनो दैबानाया ओ दैलां बोथ थोराव बांसिन जायो। ओ जेब्ला अखाया गोबां हायो बेनि बेनि थाखाय दैबानाया दैलां बोथोराव बांसिन जायो। आरो बेखौ होबथानायनि राहाया जाहैबाय जे माने आथिखाल समाव गोबां बिफां लाइफां जे दंफांबो दानस्रांबाय। ओ बैफोरनि थाखायनो जे ओ दैबानाया जेसेबांखि गिदिर देरा मानो माने माखासे फाफोरा बे गुरै जानानै ओ खुरखानाय गिसिखानाय आरो बायदि बायदि रोखोमनि जाथाय बिजाथायफोरा जायो। ओ जुदिसे जोङो ओ बिफां लाइफां गोबांदि सोरजियोबा बैफोरनि रोदा बैफोरनि रोदाजों जुदि सुंथाबलायनानै एसेबाबो गोरा जानानै मानि दैफोरा बा गुवार जानो ओ मोना सम मोना बेबायदि जायो नोंथां आरो बेफोरखौ आथिखाल समाव गोबां बे माने मा होनो ओ मिथिंगायारि नेमखान्थिफोरजों बे होबथानायनि राहाखौ ओ माने खुंथाइ लेभेलाबो बा सरकार लेभेलाबो बेखौ नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो दैबाना होबथानाय होनोब्ला ओ बेयो जोंनि सांग्रांथिनि सायावसो सोनारगोन नों थां खारन बेयो मोनसे मा होनो मिथिंगायारि जाथाय ओ बेखौ सिगांग्रो जे माखासे बोथोर बिगियानफोरा बे सांग्रांथि होनाय लेखा जोङो सांग्रांथि थाग्रोनै जोङो दैबानानिफ्राय जोङो रैख खा मोनगोन आरो बेफोरनो मोनफा मोनफा माने दैबानाखौ होबथानायनि मोनसे राहा। फारसेथिं गुबै राहाया जाहैबाय जोङो बबेबा ओ ओनसोलाव जुदि गोबां खहा खालामो बै दैबानाया दा बेफोरनि थाखाय जोङो माखासे बिगियानारि आदब खायदाफोरजों जोङो ओ बान्दो थेनाय ओ मा होनो बिदिनो सुइस गेटफोर होनाय। ओ बैफोर माखासे ओ मा होनो हाबाफारिखौ माखासे सरखार लेभेला माने लायोबा मोजां आरो। आरो बैफोरबाददि आदब खायदाजों जुदि मावोबा एसेबाबो ओ दैबानाया मानि खमायनो हागौ आरो।
औ।
ओ थारैनो ओ दै बानाया गोबां रोखोमनि जायो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि जे आर्टिफिसियेल आरो माखासे नेचारेल बा मिथिंगायारि आरो आर्टिफिसियेल नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां। औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा जिहेथु बुंदों जे माखासे माने दैबानाखौ होबथानायनि बाथ्रा। ओ नैबे दै बानानि जि गोहोम ओ नैबेखौ होबथानो थाखाय जोङो ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो माखासे रोखोमनि जि बिफां लाइफां बे बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगोन ओ माखासे मानि बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव जिहेथु अरनफोरखौ ओ
हेलौ खोनादोंना हेलौ?
अरनफोरखौ दानस्रांनायनि जाहोनाव ओ ओ नांगौ समाव जि अखा हानाय नै बेफोरखौ जों न मोनदाङो आरो बेनि अनगायैबो जिहेथु नाङै सम नैबे नाङै समफोरावबो जि हानानै माखासे मानि ओ खहा लाबोनाय नैबेफोरखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो जि ओ दैबानाखौ होबथानो थाखाय इ दै बोहैलांग्रा खान्थिफोरखौ जों फोसाब नांगोन बान्दोफोरखौ गोख्रों खालामनांगोन। बेबादिनो जि मोजां ओ सरखारि जि बेब'स्थाफोर ओ नैबेफोरखौ जों लाबोनानै होनांगोन। सरखारि रोखोमै जि रैखाथि होनाय नैबेबादि जि रैखाथि होनाय नैबेफोरखौबो जोङो ओ एवारनेस होनायखौ ओ सुबुंफोरनि गेजेराव लाबोनानै होनांगोन। सुबुंफोरा खैफोदनि थाखाय जि माबोरै थियारि जानांगौ। माने बेफोरनि सोमोन्दै ओ जोङो सोलोंनानै होनांगोन। बेबायदिनो जि दै बानाया मोनसे मिथिंगायारि खैफोद। ओ नाथाय थि सानथांखि सांग्रांथि आरो जयै खामानि मावनायनि गेजेरजों जों बेफोर खहाखौ खमायनोबो हागौ अरिबानि मिथिंगायारि ओ खैफोदब्लाबो जों बेखौ आथिखालाव जिहेथु टेक्न'लजिनि जुग। नैबेयाव जों माखासे मानि बिगियाननि आदब खायदाफोरखौ बाहायनानै जि दैबाना नैबेफोरखौ जोङो होबथानो हागोन। बेबादिनो जिहेथु दैबान सायाव ओ जों गोबां मानि बाथ्रा सावरायबाय। दैबानाया जोंखौ माखासे मानि जि खहा लाबोनानै होफैनो हागौ। खहा लाबोनायजों ओ लोगोसे दैबानाया माखासे मानि जोंखौ मुलाम्फाबो होनो हागौ। जेरैहाय माखासे उम माने दै